हेल
अ नोंथां अ
अ दे सानजौफुनि गोजान फुलिनायखौ बावहरनायखाबाय नों
नोंथाङालाय मा मा न म मा होनादों बाइक ना गारि
नोंथां आंनावथ दा दासान्दिै बाइकजों थाङो आंङो
अ बाइकजों थाङो मा ब मा बाइकजों नोंथांनि
नोंथां बाइकनि बागै रायलायनाया दोंङो ओ दासान्दिथ ग्लेमार दोंङो आंनाव ग्लेमार गोज्जा टु फिफ्टि सिसिनि दङो
अ
आ माइलेजलाय बिदिनोसै पन्सास साथि
अ मोजाङानो होमबा माइला सानदिख ओमफ्रायालाय
नोंथांनियावलाय मादों नोंथांनियाव मादों आंनाथ' गोजा खिन्थु नोंथाङा मा मादों नोंथांलाय मा मावो नोंथां
आंथ नोंथां सि एस सि सेन्टाराव खालामामनो दंथयो नोंथां
सि एस सि सेन्टाराव मावो मा जायगायाव मावो नोंथां माबा स मायाव गोलैयो
बासालाय दिलै बजालि डिस्ट्रिकआव गोलैयो नोंथां
बज्रालि डिस्ट्रिक्ट अ क'क्राझारनिफ्रायालाय बेसेसो गोजान जागोन एकस'सो जागोन खोमा ना
एक्स' देरस'फोर जायो खोमालै नोंथां।
नोंथां आं। क'क्राझाराव थायोना बे गारनो सोंबाय आरो नोंथांनो।
ओ भा लाय न नोंथाङा बाइकआलाय बेसे गोलैनाय नोंथां खै बोसोर जागोन नोंथां।
नोंथां आंना एक्जेक्थ' मिथिला मेक्सिमाम पास सय बोसोर
बेखौ बुंनाय आं आं मक् आंोथ' गेरेन्टि बुं नाय पास सयसो जाबाय जानांगौ नोंथां
अ दामफोरालाय बेसे लादोंबा बेसे लादोंमोन नोंथां बायगा।
दामाथ' लायो उम ए लाख बिस थिस ना पन्साससो ओरियो गोलैदों आरो बुस्थुआ एम आइ आव लादोंमोन ना। बेखौथ' दा बुंनो हानाय नला आङो नोंथांनिलाय माबाय मा गारि नोंथांनि मा गारि
ना एलट एलट पसायदों नोंथां एलट भि प्लास
थ'
उम
ओमफ्राय नोंथाङा खामानियावलाय मारै थांलाय-फैलाय खालामो।
आंथ' एलटजोंनो थांलाय फैलाय खालामो नोंथां।
अ' ओरैनो पाठसालायाव मा मावोमोन मा मावो होन्दोंमोन।
आं सि ए सि सेन्थाराव मावो नोंथां सि ए सि
मा मा मा मा खामानि जायो सि ए सि आवलाय
ओ इयाव सि ए सि आव ओरैनो नरमेलिथ' जे कम्पिटारनि कम्पिउटार दखान कम खालामो आरो नोंथां।
पान कार्ड, आधार कार्ड, खालामजोबनो हायो आरो नोंथां।
नोंथाङा खै बोसोर जाखो सि ए सि आव मावनाया
दुइ बोसोरसो जाबायदां नोंथां दुइ बोसोर बेयाव आरो किसुमान अनलाइन खामानिबो मावनो हायो आरो नोंथां।
अ' नै नोंथां आङो नै एम आर एमाव मावो नोंथां।
थिकेट-सिकेट दाननो हायो आरो नोंथां।
नोंथाङा क'क्राझारनि एम आर एमखौ मिथिगो ना?
औ औ
नो मावो आं नोंथां।
अ ओमफ्राय नोंथांनियालाय बाइकआलाय ओ इन्सुरेन्सफोर दोंना गैया नोंथां।
इन्सुरेन्साथ' खालामदोंमोन इन्सुरेन्सबो खालामदों ओमफ्राय पलिसनबो खालामदो खालामनायालाय उम दा आं बाइकजोंनो थांलाय फैलाय खालामो नोंथां।
औ - औ।
बाइकदोनो दिउटिबो मारियो ओमफ्राय नै
उम अ 'अ'
एम आरेन ओ एम आर एम निफ्राय नै न'आवबो थाङो गेजेर - गेजेर औ
नोंथाङालाय ओ बाइकजोंलाय मा मा जायगा गिदिङो ओरैनो बेसे गोजान सालायखो नोंथां। बाइकजों बेसे लांथ'लायनो हायो माने नोंथां
बाइकखौथ' आङो नै आंनि आं दा जि मावो ओ एम र एम माव मावोना आङो क'क्राझाराव ओमफ्रायो न'आथ' आंना फुरा एकस' किल'मिटार एकस'नि पाथ' जायो।
अ
इहालागै खननै खनथामसो सलायबाय नोंथां। आंनि उम नोंथाङा मा ओ
हा
नङा नङा आंनि बाइकआ टिउबलेस नङा आंना टिउब दङो नोंथां।
अ नोंथां अ।
उम उम।
नोंथाङालाय गारिदो मा मा गिदिंखो?
अ गारियाथ' गारिजोंथ' बहुद जायगा गिदिंबाय। उम गुवाहाटि थांबाय गुवाहाटि थांबाय आरो इखैजा अदालगुरि थांबाय इखिजा काजिरङा थांबाय ओमफ्राय-ओमफ्राय काजिरङा
मानो थांदोंमोन काजिरङाआवलाय?
ओइ ओरैनो गिदिंनो होनना थांदो ओमफ्राय शिबसागरबो थांबाय नोंथां। बिनि उनाव
काजिरङायावलाय मा मा नुनाय?
काजिरङावथ' बहुद बहुत नायनो लागा दं नोंथां। काजिरङायाथ' आरो नेसनेल ओ पार्कबो जाहैबाय।
अह अह नेसनेल पार्क उम।
ओ गान्दा
गान्दा औ औ मोसा ओम बेफोरनोथ' मोनसे मो नायथावना बुस्थु दंना काजिरङायाव आरो काजिरङायाव मोनसे
ओम
ओ थरसे गंनि खार'नै अलप पपुलार।
उम काजिरङालाय सोर सोर सोरथो थांनाय नोंलाय?
काजिरङायावथ' फेमेलि ओ आं थांबा आं जोंहा सासे बिफं' ओं ओमफ्राय आइ आफा ओ सासे आदा दङो सालायनाय सालायनो लांदों आदाया सालायदो।
उम
उम बेनोसै आरो खननैया थां
ना नोंथां
शिलंआव थांजायाखै नोंथां थांनांगोनसो र' नोंथां।
अह ओमफ्राय शिबसागरावलाय सोर सोरथो थांनायमोन?
अह शिबसागरावबो बिदिनो फेमिलि
फेमिलि ओमफ्राय ओरैनो मायाव थाहैनायमोन मायाव?
ओ शिबसागर थाहैनायाथ' ओ थांदोंमोनथाय थांदोंमोन ना गामिनि बेयाव आलासि दङ। बेयाव थाहैदों ना थाहैनाय जाहैदों आरो नोंथां ओमफ्राय उनाव आलासिनाव थानानै अह शिबसागराव नाइनोथ' बहुत बहुत नाइनो लागा दङ रंफोर दं खलाथलफोर दङ।
ओम अह-अह-अह
गुबुन दङ बहुत दङ रंफोराव दावबायनो सोंलायबायल' गोबावबो जाबाय नालाय
औ-औ-औ।
बुहुत जायगा गिदिंदों दे नोंथाङालाय गिदिंनो
मा होनखो नोंथां।
नोंथाङा शिबसागर काजिरङा गिदिंफेरदोंना गिदिंफेराखै नोंथां।
गिदिं दों आंबो खिन्थु नै फेमिलिजोंलाय गिदिंदों गिदिंनायालाय
अह
फेमिलिजों गिदिंदों दा आरो बुंबा आरो। ए सेम सेम जागोन ना।
अह फेमिलिजों थांनायालाय सेमा जाखायो बेफोरो मा नायनाय
दाख्लै
दंखरआनो ना दंखर थागोन थलापार दखल थागोन बेखौनो नायखानाय जायो आं
बायैसो नै आंनि दा नै दा आं दि जा नै जायगायाव थासान्दि नै क'क्राझाराव थायोना आङो।
औ
बेयाव मोनसे सलपारा जागा होननायदों बेयावलाय आदाम मोनद थांदोंमोन आदा फागिन इसोरथ थांदोंमोन आरो। दाखलि पि इान दाखलि पाह नङा एक दुइ बोसोरसो सिगां थांदोंमोन आरो।
अ
सलपारा मोजां मोनदों सरलपारा जागो इमान बया नङा दै बोहैयो दाथ' सललपारकाया मोजां नंथ'वा हाबुर माखादों खिन्थु आं थांदोंमोन साननैसो सिगां
अ
बेयाव मोजां नांदो थांनानै इमानबो बया नङा
ओमफ्राय नोंथाङालाय बाइकदों थांनाय ना सार साहा थांनाय नोंथां।
ना नोंथां आङो न'नि सार् जाखादों मोनसे ओमफफ्राय सासे फागिन फागिन होननायदों आंनि फागिन जायो। बिनि गारिद गंनै जादों आरो नोंथां बिदाब हागिन इसोरजों जमायै थांदों। बिदा मोनदोंमोन फागिन सासे दोङो इन्जय खालामदो। सलपारायाव इमानबो बया नङा सलपारालाय इनजय इनजयमेन्ट इन्जयेन्ट जोन
अ बेोनोन एख ज आरो पिकनिक स्पट जाहैबायनाा आङो पिकनिक स्पट जाहैबायना आङो दा ओरैयाव मोजां
इन्जयमेन्ट खालाम बिबाय आरो पिकनिक स्पटआव
ए पिकनिक स्पटआवलाय आरो पिकनिक स्पट आ आरो इन्जययानो जाखायोबा नोंथां
एन्जयमेन्टजय सलाला होननाय
उ नंजायानोदां ओमफ्राय भुटानफोराव भुटानफोरावबो गिदिं नायायो स फ दोङो जारागाव दोङो बेफोरावबो
जोंनि बेंखनो जाहै आबोथ' बड'लेण्डआवनो थायोना नोंथां। अ गजालि माने इसोरो सरल सरलपाराथ' नङा मा होनोमोन भुटान भुटान चकि बेफोरथ' जोंनि साइडनिनो आं बजालियाव थायो' क'क्राझारनि क'क्राझारनिफ्रायथ' बहुत गोजान जायो बेफोरो जोंबोथ' आरो बजालिनिनो थांबाय बेयो दारागाव भुटान सके बेफोराव मोजां आरो जागाया इमानबो बया नङा इन्जयमेन्ट खालामनो हायो। आं थांदो बहुद बार थांबाय आं न'खरनिफोरजों थांबाय नोंथां।
अ
आरो लोगोफोरदोबो नै भुटान नैमा ना मोनो मोननिखौ ओ-
उम
नामखौथ' बावगारबाय आं जों थांदोंमोन दे। ओइ दाख्लैबावैसो लोगोफोरदो लोगो बिदा। सासे माबादों आंनि आंनि बिदानि फिसाला दोङो बिदो थांदोंमोन दाख्लै बावै। ओम बाङाय बेफोरावबो इन्जयमेन्ट
उम।
मोजां आरो भुटानफोराबो गिदिंनो मोजां ओ अ भुटान माने। नामलां होननाय जागा दों गिबियाव थांदोंमोन दाख्लै बावै।
ओम। दे होमबा नोंथां नोंथांनो रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथ नोंथां। इउनाव रायलाय उनाव रायलायबावनो नोंथां।
दे दे दे दे।